हेल' नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ मोजाङैनो खोनादों बिदिबा जेराव खोनादों बेावहायनो नोंथाङा दलदै थादो। खोनादों।
औ।
बार बारदों बेखायनो एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम होदों दिनै।
औ।
औ बिदिबा नोंथाङा खोनादोंबा दायो नोंथांखौ फिन खनसे लोगो मोननानै गोजोननाय मोनदों दा जोंङो जों सानैनि गेजेराव सावरायनो लादों ओ जोंनि स्टेत स्टेट गभमेन्टनि एबा आसाम सरकार सखारनि आसाम पुलिसनि सायाव खोनादों नोंथाङा? औ थारैनो। ओ जोंनि हादर हादरसाखौ जोंनि रायजोखौ मोनसे आब्रुथि गोनाङै दैदेनलांनो थाखाय थाखाय एबा जोंनि सुबुं समाजखौ
सालायलांनो थाखाय जोंनो आसाम पुलिसखौ गोनां थारैनो नोंथाङा बिनि सोमोन मिथिनो हागोन ओ आसाम आसाम पुलिसखौ एबा जों बर'नि बुंगोन बेखौ आसामनि सानथ्रि हान्जा एबा रौनि हान्जा नंगौ ना नङा? नंगौना आसामनि जेराव आसाम सरखारनि ओमफ्राय लएणड अर्डारनि खामानि मावग्रा जेराव आसामनि संबिजितनि गेजेरजों आसामनि आयेननि गेजेरजों ओ बिथांमोना खामानि आरो बिथां सालायो आसाम सरखारा आरो आसाम पुलिसनि देरसिनानो जाबाय डि जि पि डाइरेक्टर जेनेरेल अब पुलिस बयनिख्रुइ आरो बिनि सिङावनो रेंक वाइस फैयो। रेंक वाइस फैयो जेराव फिसा फिसा रेंकनिफ्राय लानानै दिनै जों सावरायगोन कनस्टेबोलनि सायाव नङा होमबा जोङो बयनिख्रुइ फिसासिननि सायाव कनस्टेबोलनि स गेजेर रोखोमनि सायाव जों सावरायनोसै ओ नोंथाङा मि मिथिगौना आसाम पुलिस कनस्टेबोलखौ ओ बोरै सोसननाय जायो एबा थिसननाय जायो नोंथाङा बिनि सायाव मिथिनो लुुबैदोंब्ला आङो फोरमायनोसै। ओ गिबियावनो जोंहा
लुबैदों नोंथाङा
औ गिबियावनो जोंहा आसाम पुलिसनि मोनसे वेबसाइट दङ एस एल पि आर बि ओ बेवहाय
औ
लेभेल रिक्रुइटमेन्ट बर्ड होनो बेखौ बेवहाय जोंहा जुदि सरखारनि आदोस बायदियै बेयाव मोनसे फोरमायथिलाय नु नुजायो नटिस नुजायो फोसावलाय बेयाव नुजानानै बेसेबांनाखि बावहाय पस्टनि गोनां बेखौ बावहाय मोननो थाङो आरो बिजा थिफोरा बेवहाय एप्लाइ खालामो। औ हेलौ
खोनादों नोंथाङा औ खोनादों ओ माबाफोर खोनादोंना क्लियारै? जेराव बिनि सायावहाय ओ गिबियाव बिजाथिफोरा बेखौ मोननानै आ एप्लाइ खालामबाय एबा गावनि आर'जलाइखौ गथायबाय बिदिनो सम आरो थारिख बायदियै जोंना आसाम सरखारा एबा आसाम पुलिसा जोंखौ पि एइस डि लाबाय फिजिकेल स्टेेनडार्ड टेस्ट जायखौ बुङो ओमफ्राय पि एइस डि पिएटि फिजिकेल एफिसिन्सि टेस्ट बेफोर बेफोर रिक-रिकुवारमेन्ट खौ गोनां जायो बेफोर गोनांथिखौ जोंनो गोनां जायो ओ बेसेबां हाइट नांगौ बेसेबां मा नांगौ बेसेबां बैसो नांगौ बेफोरो गासैबो बे एदभार्टाइसाव थायो बुंनो थाङोब्ला बावहाय एस टि एस सि अ बि सि गोबां फारागखौ नुनो मोनो एस टि हिसाबै जोङो बा बोसोरनि रिलेक्सेसनखौ बैसोनि माने समसिमाखौ जों होनानै लानायखौ जेराव आसाम पुलिसनि कनस्टेबोल जानो थाखाय नोंथाङा जिदाइन बोसोरनिफ्राय नैजिदाइन बोसोरनि गेजेराव एस टि हिसाबै हागोन आरो अ बि सि एस सि बिदिनो गुबुन गुबुन ओ जन जाथि जन'जाथिनि गेजेरावबो एस रिलेक्सेसन दङ जेराव जेनेरेलि नैजिबा बोसोरसिम हायो आरो इथिंजाय दाजाबदेनानै होयो
औ
ओ बियो अरायथा नङा बिखौ सम सम सोलायनायबो जों नुनो मोनो औ दा बावहाय सेंग्रा सिख्ला एबा हौवा हिनजाव जेबो फाराग गैयालासिनो बेखौ थिसन बे थिसनथायखौ खालामनाय जायो आरोबा नाथाय फ आ फसनि बिबांखौ एबा बे केनसिसनि बिबांखौ जोङो हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव एसे फारागथि नुयो जेराव हौवासाफोरना आ बारा आरो हिनजावसाफोरनिखौ खम नुयो। दा नोंथाङा बेयाव फंनैसो बुंदों आसाम पुलिसखौ जोंनो मानो नांगौ एबा आ आसाम मोनफ्रोम रायजोआव मोनफ्रोम स्टेटआव गाव गावनि मोनफ्रोम रायजोफ्राव आ आसाम आ जेरै आस सामाव आसाम पुलिसखौ मानि थाखाय नांगौ बा गुबुन गुबुन रायजोआव गावनि स्टेट पुलिसखौ मानि थाखाय गोनां नोंथाङा फंनैसो बावहाय जुदि मिथिब्ला बुंनो हागोन
औ नोंथां थारैनो आसाम पुलिसाआ जेनेब बेफोरबायदि पुलिस जोंनि रायजोआव गोनांथि मानोना जोंनि रायजोआव बेबायदिनो फिसा फिनला गोबां आरो क्राइमफोर जानाय नुनो मोनो बेफोर राइमखौ आरो बेफोर औ बेफोर गाज्रि औ ओ गाज्रि थासारिफोरखौ जाथायफोरखौ फोसाबनो थाखाय जोंनो ओ आसाम गोनांथार आरो बिसोरो जेनेबा जायगायावनो थानै जोंनि स्टेटआवनो ओ साख्रिखौ मोनोब्ला मोजां जायो बेनि थाखायनो आसाम पुलिससा गोनां मानोना बिसोरो गावबा गावनि जायगाखौ लानानै एसेबाबो
थारैनो सैथो।
थारैनो सैथो।
ओ जों बेनि बागै हेलौ नोंथां? खोनादोंना?